औ खोनादों ना नोंथांङा
औ खोनादों खोनादों
औ गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथां निसिम बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गिबि गिबियावनो
बिदिब्ला आंङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंङो जोंनि बर' हारिनि एम्फौ फिसिनायनि बागै फंनैसो सावरायनो होनना सानदोंमोन आंङो नोंथां सावरायनो हा हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला आंङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय एम्फौखौ माबोरैहाय फियो बेनि बागै फंनैसो सावरायनानै होग्रोनोसै आरोना नोंथां बिदिब्ला जोङो एम्फौ फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो ना नोंथां दा जोङो आथिखाल मुगायाव बे एम्फौ फिसिनायखौहाय गोबां आइजो माहारिखौनो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदि बिदिनो हाय एम्फौ फिसिनानैहाय जों जोङ गावनि रांखान्थि बिथिङावबो जोङो हेफाजाब मोनो आरोना नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो जों एखौहाय बोरैहाय फियो बेनि बागै फंनैसो फोरमायना होनोसै नामा नोंथां जोङो एम्फौ फिनोब्ला गिबियावनो जोंनो एम्फौनि जोलै नांग्रोगोन आरोोना नोंथां बे जोलैखौ जोङो बबेयाव मोनगोन होन होन्ला जोङो बेखौहाय गिबियावनो जोङो गामिनि आइ न'खरफोरावहाय सोरहाबा एम्फौ फिदोंब्ला बेफोरनिफ्रायबो जोङो लायनांगोन बा जोङो बाजार ला फोरावहाय बेबायदिनो फ लाथाजों लाबजों जेरैहाय जोङो फिथोबनि सिङाव थानाय बेखौ जोङो बायनानै लाबोनांगोन आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय लाबोखांनानै जोङो बेबायदि बिदिनो बेखौ लाबोनानै बायनानै लाबोखांनानै जोङो बिजि बा खुन्दुंजों लानानै बेखौ माला सुना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बाला सुखांनानै दोनब्ला जोङो बेनिफ्राय नै जिबा से माससोनि उनावहाय बेनिफ्राय सिखिरि ओंखारनो लायो आरोना नोंथां बे सिखिरिया ओंखारनायनि गेजेरजोंसो जोङो जेब्ला बे सिखिरिखौ ओंखारगोन अब्ला जोङो बे सिखिरिखौ हमनानैहाय बेबायदिनो जि बा माखासे दोनग्रा मुवायाव दोननानै जोङो बेनिफ्राय फिथै दैहोयो आरोना नोंथां बिदै होनानै जोङो बे बिदैखौ जेब्लाना खानानै दोनगोन अब्ला जों बेखौहाय खागस बा बेबायदिनो जिङाव खोबनानै दनायखौ जो नुनो मोनो बेबायदिनोहाय बेयो जेब्लाना फिसा ओंखारनो सम जागोन अब्ला जोङो बेखौ बोखारनानै नायगोन आरो ना जेब्ला जोङो फिसा ओंखारनो समाय जायो अब्ला बे सिखिरिनिफ्राय दैनाय बिदैया गोसोम गोसोम गाबनि जायो आरोोना बेयो जेब्ला फिसा ओंखारगोन न' जो बेनो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो आरोना नोंथां मानो गोरलैखौ होयो होनब्ला जोङो गिबियावथ' बे एम्फौआ फिसा फिसा महरनिसो जाग्रोयोना नोंथां जेब्ला होमबाना बेनि हाथाइा गोरा जाया बेनिखायनो जोङो बे एम्फौनोहाय बे एम्फौनोहाय गोरलै बिलाइखौ होग्रोनायखौ जोङो नुनो मोना आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्लाना बियो देरनो हमगोन बा जोङो खनसे गुस्लायनो हमगोन अब्लाना जोङो बेबायदिनो एसे गोरा जाहांनाय बिलाइखौ होयो बेबायदिनो आरोबाव खनसे गुस्लायोबा आरोबाव बेबायदिनो एसेबाव गोरा जानायखौ होयो बेबायदिनोहाय जोङो जेब्लाना बिमा जाथारगोन अब्लाना जोङो बेबायदिनो गोरा जानाय इन्दि बिलाइखौ जो होनायखौ नुनो मोन आरोना नोंथां बेनि अनगायबो जोङो इन्दि बिलाइनि अनगायै अनगायैबो गोबां बेबायदिनो बिलाइफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोन आरोना नोंथां जेरैहाय था थुमलि बिलाइ खारं बिलाइ इन्दि बिलाइ बेफोरखौनो होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो जेब्लाना गिदिर जागोन अब्ला जो बेखौहाय दान्दा खानानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो जाय खिजाया एम्फौ दोननाय न' मोनसे बानायनाय दोननायखौ जोङो बर' समाजावहाय नुनो मोनो बेयावनो जोङो एम्फौखौ दोननानै बेनिखौ सानफ्रामबो बिलाइ होब्ला जोङो बेनिखि हासुदैफोरखौ गारनांगोन आरोना ओ जेब्ला जोङो बे एम्फौखौ फिसिगोन अब्लाना जोङो ओ मोखाङाव लानाय बुस्थु जेरैहाय मोदोमनाय थाव बा बायदिसिना क्रिम बेफोरखौ फनानैहाय ओ एम्फौ लानाय न'आव हाबनाय हाबनायखौ जोङो नुनो मोना आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो एम्फौआ खय ज' खालामनो हाया होननानै नै जोंनाव ओ नुयो आरो ना नोंथां बेयो बे मोनामनायखौ मोनामजानो हाया जायनि जाहनाव एम्फौआ थैयो आरोना नोंथां खुदै गनाय जायो बेनि उनावहाय जेब्लाना एम्फौआ गोमोन गो गोमो गाबनि जागोन अब्लाना जों बे एम्फौखौ मोनबाय होननानै सानना लायो आरोना नोंथां बेनि आ दबा मोनसे दंबावोदि जोंनिया ओ जेब्लाना एम्फौआ मोनगोन अब्लाना बेयो दै स्रां स्रां गाबनि जागोन बे गासैबो ओ जानाय आ आदारफोरखौ खि गारजोबगोन हासु गारजोबगोन बेनि उनावहाय जोङो दान्दायाव आलायना दोनोब्ला बियो गोजौखि मानखोलांनो हमो आरोना नोंथां होमब्लाना जोङो बेखौ गोमोन जाबाय होननानै सानना लानाय जायो ओ बे जेब्ला मोनगोन अब्लाना जोङो बेखौ बेबायदि बिदिनो थालिर बिलाइ ओ औवा बिलाइ दंफां बिलाइ बेबायदि बायदिसिना बिलाइफोराव जोङो हमनानै दोनो आरोना नोंथां हमना दोननानैहाय ओ जोङो बेखौ फिथोब थोबनो दोनो फिथोबा जेब्ला नाथबगोन बुङो अब्ला बेखौ हरनै हरथामसो दोननाय जायो हरनै हरथाम नि उनावहाय जोङो बेनि ओ फिथोबनिफ्राय जिरनानै जोङो एम्फौखौ बाजार बा गलायाव जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो बा जोङो बेबायदिनो बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला ओं ख्रि मैथा ओंख्रि बेफोरजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेजों लोगोसे जोंना ओ बेनि फिथोबखौबो जोङो बेबायदिनोहाय बाजार ओ गलाफोराव फा फानहैनोबो हायो बा जोङो बेनिफ्राय थावख्रि लुनानैहाय खुन्दुं बानायनानै जि दानो बो हायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो हाय जोंना आथिखाल मुगायावहाय गोबां दारिमिनारि फसंथाननाय जेरै बेबायदिनो एम्फौ लानायनि ओ मुगा एम्फौ लानायनि फिथो बा आरो एम्फौनि फिथोबफोरखौ लानानैहाय बे मेचिनफोराव ओ थावख्रि लुनानै जोङो दानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो इन्दिनि जियाथ' दानिया जोंना गोबां दाम लायो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो हाय जोङो बाजार गलाफोराव फाननानै एम्फौ लानानैबाबो जोंनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो होननानै आं सानो आरोना नों थां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हा गोन नामा नोंथाङा मानि बागै आंनो फोरमायना होयो
औ औ आं जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो मावबाय थानाय दोरोङारि आबाद माइ आबादनि सोमोन्दै एसे नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों
औ नंगौ नोंथां
बेनि सोमोन्दै माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो बेनिफ्राय जों माबोरै मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै
होमबा जोंना गिबियावनो माइ आबाद मावनोब्ला जोंहा गिबियावनो माइनि जोलै बा माइलिनि गोनांथि जायो
औ औ
गिबियावनो जोंहा माइनि गोनांथि जोंहा माइयो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै आइजं सापर बिदिनो बं ब' गोबां गोबां रोखोमनि दङ नालाय बर' माइ माइब्रा माइ बिदिनो जोंहा गिबियावनो माने माइलि बा माइनि जोलै लाग्रोनाय जायो बेखौ गिबियावनो जोंहा माने दैयाव सोमनांगौ जायो आरोना बस्था बिदिनो फाथो बस्था बा थौफोराव माने नोंथाङा लानानै फुख्रिफ्राव बा दैमाफ्रावबा बिदिनो माबाफोराव माने सोमनानै दोननांगौ आरो ना साननै बा सानथाम बिदिनो माने सोमना दोननायनि उनाव मा खालामनांगौ बै माइजुलिखौ बोखांनानै न'आव लाबोनांगौ आरोना न'आव लाबोनानै बिदिनो बेदिनो खामसालि बारान्दा बिदिनो बाख्रि सिंफोराव मे बे बादिनो फोराननाय जायो आरोना फोराननानै बिदिनो थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों माने खोबनानै दोननाय जायो मानो होनोब्ला बे खोबनानै दोननानै माने बेखौ फिसा फिसा गाजा बेरहोनो थाखाय बिदि खोबनानै दोननाय जायो आरोना जेब्ला नोंथाङा बे गाजा बेरहोनाय बिदिनो थालिर बिलाइजों माइजुलिखौ खोबाय थागोन बे समावनो माने नोंथाङा बेरा फारसेथिं दुब्लियाव माने लांदां फोथाराव माने खोथिया थिलि एबा खोथियानि जिखिनि फोथारखो माने हालेवनानै लानांगौ जायो आरो ना
औ औ
नोंथाङा बेखौ हालेवना लानांगौ हालेवना लानायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगौ जेब्ला बियो हालौवनानै खोथिया गायजानाय जाबाय बा बे जिखिनि सोमनानै दोननाय खोथिया बेयो माने गाजा फिसा फिसा बेरबाय आरो ना
औ
अब्ला मा खालामनांगौ बे खोथियाखौ लानानै दुब्लियाव बै खोथिया थिलियाव खोथिया बारियाव नोंथाङा माने बे खोथियाखौ माने फोहैनांगौ आरो ना बे हालेवनायाव
थ
नोंथाङा बेयाव फोनायावबो गोबां रोखोमनि माबा दं माने जानला मोनला फोबानो जाया ना आरो ना बेखौ माने
नोंथाङा सिरिबाङै फोनांगौ आरो ना बे माने बांद्राय रोजाबो फोनाङा बां थोब्रा ब्रा बा रोजा रोजा फोनाङा बांद्राय गेसेंबो फोनाङा माने बेखौ माने मोजाङै सारना होनानै सिरिबङै माने बेखौ फोनांगौ आरोना
औ औ
नानै बेखौ मा खालामनांगौ बेखौ माखासे रैखाथि होनो गोनां जायो फोखांनायनि उनाव जेरै बेयाव दैया माबायदि दं बेखौ नायबाय थानांगौ बेनि उनाव सोरगिदिं माने बेरा बिदिनो मुस्रि औवानि बेरामफो होनांगौ जायो मोसौ मोसाफोर गाय्लियो नालाय
बेनि थाखाय होनांगौ जायो बिदिनो माखासे दाउफोर नांगौ नायनांगौ जायो दाउस्रि दाउथुब मानो होनबा बिसोरो बे गाजा बेरनाय माइखौ जानो नागिरो नालाय
बेखौ माने रैखाथि होनांगौ जायो नोंथाङा बिदिनो रैखाथि होनानै नोंथाङा थामजि बा नैजिबा सानसोनि उनाव माने नोंथाङा बे खोथिया देरो आरो ना माने फुजानाय जायो माने गायस्लाय जानाय जायो
बिनि उनाव नोंथाङा बे गायस्लाय जानाय खोथियाखौ नोंथाङा जोथोन होनानै नायनांगोन माने जोथोनै लानांगोन।
बिदिनो नोंथाङा माने मा खालामनांगौ आरो बेराफारसेथिं मोनसे फोथार लांदां बेखौ गायस्लायनो थाखाय आरोबाव फिसआव माने मोसौजों बा ट्रेक्टरजों माने हालौना लानाय जायो आरो ना
औ औ
हालौनानै दुफु दुफु खालामना लानाय जायो आरो बेखौ नोंथाङा आलि खोनांगौ जायो जाहाथे बिनि दैनि जिखिनि बिबां बेखौ माने थि दिदोमै दोननो थाखाय माने बहाबा दै गोनां बहाबा दै गैयै जायो नालाय। बेखौ थाखाय आलि खोनाय जायो बिनि उनाव बिदिनो माखासे हाजिराफोर होनानै नोंथाङा बे खोथियाखौ फुनांगौ आरो ना फुस्लायनानै मा खालामनांगौ नोंथाङा गायस्लायनो गोनां जायो बेखौ बे माबायाव जिखिनि हालेवबायबा बेहाय माने बे खोथियाखौ नोंथाङा गायस्लायनांगौ आरो ना बे हाजिरा माखासे खामला होनानै बिदि गायस्लायनांगौ बेखौ माने गायनायावबो माने एसे मोजाङै बा सिरिबाङै गायलांनांगौ आरो ना नोंथाङा बेखौ।
जाहाथे बिथाङा माने बै माइआ बा माने देरनानै गावजों गाव बांद्राय थब्राब्रा बा नांजाबलाया। बांद्राय गेसेंबो जाया माने बे माइआ जेनेबा गसा बारायगोन ना बिबारफोरबा गसा बारायगोन बा फिथाइआ देर हैगोन अब्ला माने गावजों गाव बांद्राय सिथाबलायनानै जाहाथे माइया देरनायाव बारा खस्थ' मोना बेखौ नायनानैनो माने माइखौ गायनाय जायो। सिरि माने सिरिबाङैहाय
बेखौ गायनायनि उनाव मा खालामनाय जायो बे माइखौ मायने बिब्दिनो फिन आरो खनसेबाबो रैखाथि खाथिनि थाखाय बेराफोर होनाय जायो बेखौबो। बेराफोर बिदिनो माखासे होनाय जायो। बेनि उनाव बेयाव माखासे जोथोन एबा जोथोन लानाय थाबावो आरोना बेखौ। ओ बुंनो थाङोबा जेरै मोसौ मोसा हाबनायखौ नायनांगौ जेब्ला माइआ देरबोबाय एसे गोजौ गोजौ जाबोबाय हान्थुसे जाहां जाहां जाबाय अब्ला मा खालामनांगौ बेयाव माखासे माने नां नाङि जेनेबा नाङि हाग्राफोरखौ रजदेरो आरो ना बे नाङि हाग्राफोरखौ नोंथाङा हाग्राखौ दांनांगौ बा हाग्राखौ फुनानै गारनांगौ आरोना। फुनानै गारनांगौ। नङाब्ला मा खालामनांगौ नोंथाङा माखासे मुलि बाहायनांगौ जेनेबा जाय मुलिया माने हाखौबो गा ज्रि खालामा बा खहा खालामा बा माइखौबो खहा खालामा बेबायदि मुलिखौ बाहायनांगौ आरोना नोंथाङा बे माइआव।
बिदिखौ बाहायनांगौ बिदिनो माखासे एम्फौ फोरबो जायो नालाय एम्फौफोरनिबो मुलि बाहायनांगौ बिदिनो एम्फौआल' थैनाय माइआ जेबो जायि हाया जेबो जायि बिदि मुलि बाहायनानै नोंथाङा माने माइखौ रैखाथि होनांगौ आरो ना। बिदिनो माइआ बा बा द' दाननि उनाव माइया नोंथांसिम हाजानाय जायो। हानायनि उनाव बिथां माने माइखौ न'आव लाबोनाय जायो।
न'आव लाबोनानै बिदिनो माइखौ लामनानै बिदिनो स गलाफोराव सौहैनाय जायो सौनानै नोंथाङा बे माइ आबाद मावनायनिफ्राय माइरंखौ मोननो हायो आरोना।
औ नोंथां ओ जोंना समा जाबायमोन नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दा दे
औ गोजोननायबाय नोंथांसिम।